औ नोंथां खोनादों? अ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां आंनिसिमफ्रायबो।
औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामदों?
ओरैनो दङ नोंथां जेबो खालामथ'वाखै जेबो मावनाय जाथ'वाखै आरो नोंथां।
औ औ बिदिब्ला दसे सम रायज्लायजागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
औ माने आं नोंथांनाव ओ बे बर'फोरनि सुबुं गाननाय जोमनायनि बागै दसे सावरायलायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरोना।
गाननाय जोमनाय गोदोनि ना दानि नोंथां?
गाननाय जोमनायाव गोदोनि गोदोनिखौनो
गोदोनि एबा गोदोनि एबा दानिबाबो जाबाय। औ गाननाय जोमनाय नालाय ओमह।
जोंनि बे ओ। बर हारिनि गाननाय जोमनायफोराथ माने मेगनाव नांथाव नालाय ना नोंथां। जेरै बेफोर सि जोम सना रुफा। बेफोरो गाननाय जोमनायावनो गोलैयो आरो गासिबो। ओमफ्राय ओ-जोंनि बे बर हारिनि गाननाय जोमनाया माने। हौवाफोरनि बेलायावथ। गामसाखौनो बाहायो जेबो गालाय गुजायखौ नुहुरा आरो ना औ।
गामसा ओमफ्राय गोदोथ' गस्ला गाननाय जायामोना नोंथां? साद्रिखौनो साद्रिखौनो माबा फाननानै मा जायोमोनलाय।
औ माने मा होनो बेखौ आं बा बे मोदोमाव फानना लानाया?
मोदोमाव फाननानै लानाया?
औ औ औ।
ओम।
नाथाय बे बर' हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायनि बेलायावसो ओनसोल लायै ओनसोल एसे माने फारागखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ। औ जेरै। बिसोर बर हिनजावफोरनि गेजेराव माने दखनाखौनो मोननै रोखोमै गाननायखौ नुयो आरो। जेरै बे अग्रं दखनाखौ खोनाफेरबाय नोंथाङा। औ अग्रं दखना आरो लांखा दखना औ।
लांखा आंथ लांखाखौ
औ अग्रं दखनाखौ माने गोदोनि माने बे खामरुप दरं बेफोरो सनिपुर बे ओ-बक दुदनै बिदि ओनसोलफोराव माने औ न
बांसिन गानाय जायोनो।
नआव थानाय समाव बा बे बिदिनो मावनाय दांनाय समाव।
उम
गानोमोन आरो बेखौ
आतसा।
आरो बे लांखा दखनाखौ बेखौ माने फुजा होनाय समाव बाहायोमोन आरो बिसोरो गानोमोन। औ।
लांखा दखनाया माबायदि जाथावथाव नोंथां।
बेखौ आंबोथ नुनाया नुफेराखै बिजाबफोरावसो फरायनायाव मोनबोदों आरोना बिदि। फुजा होनायफोराव गानो होननानै।
औ।
बे औ नैबेे कामरुप दरं बेफोर जिल्लाफोराव आरोना।
आतसा अग्रन दखनाया। नोंथां माबा जायो खोमा माने राउन्ड बायदि थारमाने ओरैबो सोजाबनाय ओरैबो सोजाबनाय। ग्रोब सुजा जोबो खोमादां नोंथां।
बेखौ आंबो आंबो नुफेराखै नोंथां बेखौ माबायदि जायोथाय एक्जेक्लि।
माबा नोंथां बै मेखला ना मा होनो बे बा बेलेग जाथि गुबुनारिफोरनि। बेबायदि जायो खोमा नोंथां।
अ राउन सुजाबनाय।
रावन ओ मा होनाय गल बेंखल ओमफ्राय बेखौनो। बरफ्राथ गोदोनिफ्रायनो आगर आखाइ माबा माबि एरनायाव। आखा फाखामोन नालाय बर हिनजावफ्रा बेयावनो आगर एरनाय। एमब्रदारि ना मा होनो बिदि एरनानै लानानै बिदिनो समायनासिन खालामनानै साबसिन नुनाय आरो बे। साबसिन नुयो खोमा बे अग्रं दखनायाव बिदि हेबो
दख'नाफोरनि बे महरफोरखौ नायनानै माने गुबुन गुबुन मुंबो बुङोना जेरै आगरखौ दख'ना थावसिफोर दाउथु गद' फारौ मेगन बेफोरबायदि साल माथा बे
उम उम उम
ओरैनो दख'नाखौथ' ओ जखा हिसाबा बिनिया मुबा लायो नामाथाय मुबा गोलाव ज फानि लनाय जायो खोमा नोंथां औ। औ आरो बे ओ-जेनेबा बायदि बायदि खुन्दुंजों आगर एरनाय दखनाखौ जोङो मा होनो दखना थावसि।
दखना थावसि आगर गुबै आरो आगर गुबै माने फुल फुल आगर आरोना गासिबो आगर गोनां
औ औ माने आगर एरनो औ बे। खौनो दखना थावसिबो होनो ओमफ्राय आगर गुबैबो होनो आरो ना।
दख'ना थावसिया बै गोजाखौसोन होना होनबा नोंथां।
औ नोंथां बे औ जुलि जानाय समाव बर'फोरा औ बाहायोना।
औ औ।
समाव बेखौ बैराथिफोराबो गानोमोन नामाथाय जुलिनि समाव।
नोंथां गोदोनि समाव बैरा
बबेबा बबेबा बिजाबफोराव मोनबोदों आरो ना दख'ना थावसिखौबो जुलि फोरबोआव बैराथिफोरा गानो होननाय
नङा नोंथां दख'ना थावसिखौ माथो सिख्लाफोरा गाननो हामा होननानैसो लिरनाय मोनसे बबावबा लेखायाव मोन्दोंमोन आं जायखिया हिनजावफ्रा आरो थारमाने आइजो सिख्ला मानसिफ्रा दख'ना थावसि गाननो मोना होननाय दंमोन आरो नोंथां
औ औ औ बिदिबो दंमोन दंनाया बबे मोनसेया सैथो बेखौ मिथिला
दखना बै बिदन ना मा होनो बे गोमो खालारना बेखौस गाननाय नुयो आं बांसिन दाना मा नोंथां औ बैराथिफोरखौ औ
औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिखौनो गानाय नुयो
उम गस्ला गोजा ओमफ्राय फारसा गुफुर ना मा लायोमोन खोमालै नोंथां ना गोथां लायोमोनोंथाय
फास्राखौ
मिनसिला
जोंनिथिंथ' बिदि माने एगजाक्टलि बिदि ड्रेस गैया आरोना लालाबायो गोसोबायदि ओमफाय दख'नाखौ खिन्थु बे गोमो खालारनि बिदनखौ गाननाय नुयो आरो औ औ बे दाउथु गोद' आगरखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
आंथ' बारा मिन्थिया नोंथां दावथु गोद'खौ
बे दाउथु गद'आ माने दाउथुनि गोदोना बायदि आर ना आगरा बिनि बायदि जायो औ बेखौनो दाउथु गोद' होनो औ
ओरैनोथ' गोदोनि बर'फोरनि आगरफ्रा गोबां रोखोमनि दंमोन ने नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आगरनि बागै
ओ जेरै हाजो आगर दावरायाइ मोख्रेब आगर
उम औ
बे ओ दाउथु गद'आबो थाहैबाय बेहायनो
उम
आरो बिदिनो ओ मैदेर आफाबो होनलायनाय दंमोन ना मैदेर आफा दिंखिया आगर
मा गैया?
औ बायदि बिबारबो दं दिंखिया आगर बिदिनो गोबां आगर बेफोर दं आरोना आं माखासे माने मुंफोरखौ बांद्राय गोसोआव गैजा
गोसोआव गैला आरोना ओम नोंथां मखर दान्दा आगर ना मा होनो बेयो माथो एसे गोब्राब जायो नोंथाङा मखर दोनदााना मााबा आगर होनोमोनलाय? मखर खना ना मा मखर खना ना
बै माबायाव आर'इआव होग्राया नामा नोंथां?
आंथ' मिथिलालै नों
माने औ बेखौ माने गोदोनि समाव बे बर' आइजोफोरा माने हरसेनि समावनो दानानै आर'नाइ दानानै माने जेनेबा दावहाफोराव अबावबा थांनोबा माने न'नि हौवाफोरनो बिदि गानहरोमोन होननाय खोनादों आरोना बे मखर मदा आगरानो मोनदों नोंथां
मिथिला नोंथां जायखिजाया मोनसे माथो गोरा जायोनो बे मखरदना
औ औ
आगरा
औ आथिखालावथ' एसे खम नुबायना बिदि आ
आथिखालावथ' आगर एरनायाथ' माबाज जाबाय पावार लुक गासिबो दोरोङारि थ' जाला माबानो जाबाय गोदान मुगानि मेसिन जों दानाय
औ औ आरो बे गोदोनि समावथ' बांसिनानो गावनो गाव दानानैसो लाजोबोमोन नालाय ना नोंथां आरो बे ओ न'आवनो एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय माने इन्दि इन्दि सि लुनाय बेफोर औ
बेफोरो माने गोदोनि समाव मुंदांखामोन आरोना आथिखालावबो मुंदांखायानो माने इन्दि सिनि दामाबोथ' औ जोबोद गोबाङानोना आथिखालावबो औ इन्दि सिखौ बोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे थियो नामा?
एगजेक्टलिथ' बारा मोजां मिथिया नोंथां थेवब्लाबो एसे एनैखौ बुंनानै होनोसै नोंथां ओ इण्डिया जे ओ इन्दिखौ जेब्ला सिख्रि सिक्रिनिया जेब्ला बिदै दैनानै एम्फौ फिसा खालायगोन ना एम्फौ फिसा फिसायाव इन्दि इन्दि इन्दि बिलाइखौ एम्फौफ्रा जानानै जेब्ला जानानै गेदेर जाबोबाय होमबा बियो बै एम्फौ लाथा होनो दा जायो एम्फौ लाथायाया जेबा माबा होनो उम गोमोन एबा गिदिर गिदिर जाबायना बिमानि महर लाबाथाय बिसोरो गावसोरनि इन्दि जानाय इन्दि जानायखौ खमायनानै साथोब होनो ना जेरै साथोब होनला दंफांफोरनि बिलाइयाव थोबाव साथेब माने दंफांफोरनि बिलाइखौ दानना लाब होनानै बेयाव एम्फौखौ दोननानै बेयाव फिथोब थोबहोयो आरो नोंथां एम्फौ फिथोब थोबहैनानै जेब्ला बै फिथोबा साननै सानथामसो दोननांगौ आरो आरामनो होमबा बिसिनि खा मा होनो बे रं खालारा गाबादि एसे इथा गंबायदि जायोना
औ औ नोंथां बे फिथोबा माने मोननै रोखोमनि दङ गुफुरनिबो दङ गु
अ बे बे मुगा एम्फौनि जायो नोंथां गुफुरा ना? मुगानि जायो खोमा दां नोंथां?
आं बेखौथ' बारा मिथिया जायखिजाया माने मोननै खालारनि जानाय नुयो आरोना आङो।
जाद दं खोमा दांं नों खालि बारा एथ'बां मिथिजोब आं।
बबेबा बबेबा एम्फौखौथ' गोथां खालारनिबो नुयो एसे। ओमफफ्राय गोमो खाालारनिबो जायोोना गोमोनावथ'। आं बे मोननैखौल' मिथिगौ।
अ आस्सा ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बै एम्फौ फिथोबना जेब्ला एम्फौखौ जिरबाय दिहननानै उनाव दै दैयाव सोमना लायो आरो गोदोनि मानसिफ्रा
पिथोबखौ दैयाव सोमना लायो औ बेखौ दैयाव दैयाव ओरैनो बेसे गोबाव सोमनांगौ नोंथां?
एसे आरैनो बारा गोबथ' सोनाङा खोमालै नोंथां बारा मिनथिलाब बा मिनिट एबा ब्रै औ औ गुरै जाजासिम गुरै जाबथाय मोजां जाबाय नालाय ओमफ्राय थाव थावख्रियाव फाननानै थावख्रि लुबाय आरो बेनो ओमफ्राय जेब्ला फिथोबनि ब माबाया जोब्बाथाय आरो आरोबाव इयावनो फिथोब फिथोब मोनसे हानर बावनानै सोदेरनानै बिदिनो गोलाव दिरुं
अ बिदिनो औ खुन्दुं बायदि गोलाव खालामलांबाय आरोना नोंथां। औ बेनिफ्राय उनाव बेखौ औ। बेखौ मा खालामबावो बेनि उनाव नोंथां खुन्दुं बानायखांनानै?
थ बेखौ माबा फानबावो खोमालै नोंथां आंबो बारा एक्जेक्ट
अ बै माबा औ बैदि जेनेबा जेेनथेरफोर बायदि जों फानो नामाथाय।
औ फानो खोमा दां दांगोन आथाफोरजों जायखिजाया ओ। ओ बे माइदि हो बो हो बेखौ माइदि जे होनायाव बाहायो ना दांगोन आथाखौथ नोंथां नोंथाङा मिथि नाबा माइदिखौ माबोरै होयो नोंथां?
माइदि होनायखौथ आं माने एक्जेक्टलि आंबो बेखौ बारा मिथिया। माने आं नुफेराखै आं मेगन
आ आ गोदो जोंना आं नुबाय आरो नुनायलाय गोदो बिमा एबा आनैमोनहा दायोमोन आरो माइदि होनाय। दख'ना होनोमोन ना माइदि माइदि गोनां होनबा बेखौ। खुन्दुं खुन्दुंखौ
खुन्दुंखौ रुयो नामाथाइ नोंथां दैयाव।
खुन्दुंखौ ओ एसे रुनानै बे ओंखामखौ गेफे गेफे खालायोलै नोंथां ओंखाम। ओंखाम गिफे खालायनानै ओंखाम गिफे खालायबाय नालाय। बै खुन्दुंखौ होनानै माबायो बै जि सुनाय बायदि ओरै ओरै दा दायोलै ओंखामखौ ना ग्लियो आरो बे खुन्दुआव
औ औ बेनिफ्राय ओमफाय सान्दुङाव फोरानो।
सान्दुंआव ओ माबा बैखौ माबा सोरखियाव सोनानै उनाव दांगोन आथायाव फोरानफिनो दांगोन आथायायाव सानानै ओमफ्राय दसे फोरानो सानदुंआव फोराननानै उनाव सोरखि फिसा दंना मोनसे सोरखि गिदिर सोरखि फिसा नालाय। बै सोरखि फिसायाव सोनानै उनाव आलदायै मुस्रा साफिनो आरो ना? होमबा बेयाव खुन्दुआ एसे मुथा रोजा जानाय मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ आथिखालाव बिदि माइदि होनाया एसे खम जाबायना नोंथां।
माइदि होनाया ओ आथिखालाव बांसिन सिखौनो दानाय नागिरा माथो आथिखालनि आइजोफ्रा। रोंलानो बांसिनानो। दाना औ समाबो जाबाय माथो नोंथां औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथां ओं ‌।